औ खोनादो दे नोंथां।
औ।
दे
औ बुं नोंथां। ओ नोंथांनिखौ खोनानो मोनासै नोंथां।
ओ ओ आयदानि सायाव नोंथाङा जागायग्रोदो नामाथाय।
अ अ बिदिब्ला ओ दावबायनायनि बागै ओ रायलायसिनामा नोंथां।
औ दे।
औ आ दावबायनाय ओ सुबुं दावबायनाय होनोब्ला दावबायनाया ओ सुबुंनि थाखाय जोबोर गोनांथार ओ सुबुंनि ओ दावबायनाया आ जोंनि सुबुंनि रोंगौथि गियानखौ बांहोयो। ओ दावबायनो होनोब्ला जोङो जोंनि ओ ओनसोलफोरनि सिङाव बा जोंनि ओनसोलनि अनगा ओ जोंनि आह हादतसानि बबेबा मोनसे जायगायाव बा जोंनि हादरसानि अनगायै गुबुन हादरसायाव बा हादर ओ जोंनि हादरसानि हादरनि ओ गुबुन हादराव ओ बेबायदि दावबायनो हायो आरो। ओ दा दावबायनायनि गेजेरजों जोङो गोबां रोंगौथि ओ थु नो हायो ओ गोदोनि सुबुंफोरा बांसिनानो दावबायो होनोब्ला आइथिंजोंनो दावबायोमोन।
औ।
थिंनि अनगायै ओ
गराय गारि औ गराय गारि साइ ओं
औ दा
औ।
मिथियो आरो ओ बिदिनो जों हाजो ओनसोलाव ओ दावबायनानै जोङो ओ समायना मिथिंगानि समायना रमायना नुथाय जेरै बै जायगानि ओ दावमा दाउसा बेबायदिनो समायना नुथाय ओ दै नुथाय ओ दैनि समायना रमायना बेबायदि नुथायखौ नुनानै जोङो ओ जोंनि गोसोआव ओ खन्थाइ रायथाइ सुंद' सल' बा सल'माफोर बेबायदिनो बिजाबफोर ओ सुजुनायावबो ओ जोबोद हेफाजाब होयो आरो दावबायनायनि जोहै जोङो बेफोरखौ माने रोंगौथि ओ बुथुमनो हायो आरो ओ आरो बेनि अनगायैबो ओ बै जायगानि ओ जानाय लोंनाय ओ थानाय जानाय ओ बै जायगानि ओ हारिमु गाननाय जोमनाय ओ सुबुंनि गेजेराव माबायदि ओ समाज खुङो ओ बेफोरखौ जोङो ओ माने रोंगौथि बुथुमनो हायो आरो। ओ फरायसा सम फरायसा समावथ' दावबायनाया जोबोर गोनांथार ओ दावबायनायनि गेजेरजों जोङो गोबां रोखोमनि गियानफोरखौ ओ माने लिरनो ओ लिरथुमना गोसोआव लाबोनो हायो। ओ दावबायनायाबो ओ दावबायनाया जोंनि ओ उननि फैबाय थानाय समाव माने गोसोखांथिमहरैबो ओ थायो आरो दा बेबायदिनो ओ दावबायनायनि गेजेरजों ओ गोबां रोखोमनि ओ मिथियि ओ गियानफोरखौबो ओ मिथिनो हायो आरो ओ जेरै नोङो ओ ओ हमनानै लादो नों ओ जोंनि हादरसानि गुबुन हादरसा जेरै शिलं ओ शिलं बायदियाव थांनांगौ जायोब्ला ङो बे जायगायाव ओ जोङो गिबि खेब दावबाय हैैनांगौ जे जायोब्ला जेरै ओ बै जायगायाव जोङो गुसु हिस हिसाबै ओ जोङो लांफानांगोन सुइटार आरो बै जायगायाव ओ जोङो माखासे ओ जाग्रा जेरै रुटिफोर माबा लांफानो हायो आरो ओ गाननाय जोमनायनि बेलायाव जोङो ओ गुदुं गानग्रा लांफानांगोन ओ बेफोर ओ गानग्रा जोमग्राखौ जोङो लांफानो रोङाबा जों गिबि खेब दावबायहैनायाव ओ जुदि जोङो लांफानो रोङाबा माने गोजां जागोन आरो खस्थ' मोनहैगोन आरो नाथाय जोङो नैथि खेब दावबायहैनायाव ओ बिनिफ्राय जों सोलोंबोनो हाबाय बे दावबायहैनायाव जोङो ओ माने ओ गानग्रा गुदुं जोमग्रा गुदुं लांफानांगौ ओ बेबायदिनो माखासे दावबायहैनायाव मा मा लांफानांगौ बेखौ जोङो ओ लांफानो थाखाय उननि दावबायहैनायाव जोङो ओ गोरलैयैनो दावबाय हैैनो हागोन आरो बेबायदिनो नोङो ओ माने गिबि दावबायनायाव ओ मिथियैखौ उननि दावबायनायाव माने मिथिनाय बिदिनो आखा फाखा बिदि मोनसे गियान बारायदेरना होनाय बेबायदि जायो आरो ओ बेबायदिनो नोंथाङाबो ओ दावबायनायनि बेलायाव माबेयावबा दावबायफेरबाय नामा आरो ओ दावबायनानै माबायदि गोजोननाय लानो हायो मानसिफोरा ओ बिनि सायाव ओ नोंथाङाबो आंनो एसे फोरमायना होदो
औ जागोन दे ओ ओ आंनि दावबायनाया ओ बेबायदि माने दावबायनो होननानै थांनाय जाया जे जोङो ओ फरायनाय बाजिनो फरायनायनि गेजेरजोंनो जोङो दावबाय नाया जादों आरो गुबुन हादोराव गुबुन हादोरसायाव ओ बेनिफ्रा ओमफ्राय गुबुन हादोरसा जेरै वेस्ट बेंगलाव जोङो बिएड लानायनि गेजेरजों दावबायनाय लोगोसेनो जों फरायनानै जोंनि सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों जों दावबाय फैनायनिबो एक्सपिरियेन्सखौ रोंगौथिखौ मोननो हादों आरोना बेयाव माने आंनि फार्स्ट दावबायनायनि रोंगौथिखौ आं बेहायनो मोननो हादों आरो बे बेयाव माने आङो ट्रेन ट्रेन जारनि माने ट्रेनजों दावबायनाय गोजान लामा दावबायनाय आं खालामफेराखैमोन फार्स्ट थांनायाव माने फार्स्ट थांनायाव आङो बिराद गिनायबो मोनदोंमोन गुबुन जायगायाव माबायदि थाहैगोन माबायदि बे जायगानि मानसिफोरा माबायदि बे जायगायावबा मा गिथावना ना मा थानाय जानायफोरा बोरै जागोन बेबायदि साननानै बिराद गिनाय मोन्दों बेनिफ्राय आं लोगोफोर दंमोन लोगोफोर दङमोनब्लाबो आं बिराद गिनाय मोनदोंमोन आरो बेनिफ्राय बेबायदिनो लोगोफोरजोंनो लोगोफोर माने बिसोरहा रोंगौथि गोनांखामोन आरो आंनि जा थांफानाय लोगो बिस बिसोरा रोंगौथि गोनांखामोन बिसोरजों थांफानानै एसे गोहो मोनदों आरोना बेनिफ्राय आं गिबि खेब आं दावबायनायाव बिराद खस्थ' मोन्दों आरो खस्थ'बो मोनदों गिनायबो मोनदों आरो बे दावबायनायाव जोङो मा ट्रेनखौ बुकिं खालामना लानो हायोबा सिगांनो बुकिं खालाम खालामना लायोबाथाय मोजां जायो नाथाय जोंहा ओ समनि आंखालाव एग्जामनि आनजादनि समनि आंखालाव जोङो बुकिं खालामनो हायाखैमोन ओ जेनेरेल दाबायावनो जों थांनांगौ जादोंमोन आरो जेनेरेल दाबायाव थांनानै जों गोबां खस्थ' मोनदों बेहाय जिरायनाय जायगा गैया मा गैया जोङो गसंनानैनो गोजान लामासिम गोजान लामायाव याव जोङो थांनो गोनां जादोंमोन आरोना बिनि गेजेरजों आं बिराद खस्थ' मोनलांदों ओ बेनिफ्राय आं सानो माने ओ गोजान लामा दावबायनांगौ बाथाय माने बुकिं खालामखाना लानाया मोजां आरो बेनिफ्राय बे ओ रोंगौथिखौ आं मोननो हादों बेनिफ्राय जोङो थांनानै बिसोरनि मानसिफोरखौ माने आं हरावसो मोनहैदों ना हरावसो मोनहैदोंमोन नालाय बिराद गिनाय मोनदोंमोन माने हरावसो मोनहै ओ मोनहैनाय नालाय गुबुन जायगानि मानसिफोरखौ बिदि वेस्ट बेंगलनि मानसिफोरखौथ' जोङो सासेबो सिनायफेरा नुफेरा खोनाफेरा बेबाय बे बायदि जायगायाव जोङो माने हरनि से थामजि रिंगासोआवसो मोनहैदोंमोन नालाय ओ गिनाय मोनदों मोन माने थानाय जानाया माबायदि जागोन बबे जायगायावबा लाना थांगोन बिदि ओमफ्राय ओ जोंहा माने बे सोलोंथाइ लानायनियाव ए एजेन्ट सासे दंमोन आरोना बे एजेन्टआ जोंखौ लानानै थांदों बे एजेन्टआ जोंखौ ओ मोनसे मेजिक गारिजों लाना थांदों आरोना गंसे मेजिक गारि ओनफाय बे मेजिक गारियाव लाना थांनाय समावबो आं माने सा सानबाय आंनाव माने गिखांनाय फैबाय थादों आरो जोंखौबा बहा लाना थांगोन बेबायदि नाथाय माने ओ मानसिखौ फोथायनायबो थानांगौ आरो गुबुन जायगायावदि गासिबो मानसियानो गाज्रि ओ गुबुन जायगायाव दावबायनो थांनायाव जों गासिबो गाज्रि मानसिखौ लोगो मोनगोन बे बेबायदि नङा आरो मोजांबो दङ ओ मदद होग्राबो दङ बेबायदिनो जोंखौ बिराद मोजां जायगायाव लांनानै दोनहैदों आरोना बिथाङा ओ ओम ओ बेनिफ्राय मोजाङैनो थानाय जानायनि सुबिदाखौबो जोंनो खालामनानै होदों बेनिफाय जोङो ओ बेनिगे फाय एक्जाम ओ‌‌ आनजादखौ जों मोजाङैनो होनानै फैनो फैनो हादों आरो बेनिफ्राय फैनायावबो जोङो मा जादों फैनायाव बो माने जोङो बुकिं खालामस्लाबनो हायासै ना बुकिं खालामनो हायासैबा जों जेनेरेलावनो फैनो गोनां जादों आरो बेहाय ओ ओ जोंनि आसामनिफ्राय ओरैबायदि ओ मानसिफोरा ओ‌ एगजाम हैनो थांदोंमोन ना माने फुजा नायनो थांनाय बायदि माने स्टेसनानो फुल जाजोबखाहैदोंमोन आरो बेबायदि ओमफाय अ फैनाय फैनाय समावबो मानसियानो ओरैबायदि स्टेसनानो बुंखाजोबनाय नेनानै दंखाजोबो माने बुकिं नङा जेनेरेल दाब्बायावनो नेना दंखाजोबो बेबायदि ओमफाय लोगोफोरा माने आंथ‌ फार्स्ट टाइम नालाय लोगोफोरा आंखो थालांगोन थालांजागोनबो थाबनो गाखो इदि होननानै बुंबाय थादों आरो ट्रेनाव थाबनो गाखोआबा थालांजागोनबो इदि होननानै बुंबाय थाबाय आं गिननानैनो माने जाथारला आरो ओजों आरो बेदिं थाबाय बेगबो बानानै माने खारनानै गा गाखोनांगौखौ सिब्रा सिन्था खालामबाय आं थालांबाबो मा जागोन बेबायदि सिन्था जादों आरो बेनिफ्राय उनाव माबानानै ओ बेबायदिनो ओ गाखोनो हादों आरोना गाखोनो हाबाबो हाबाय आरो बायदि माने फाथैजाबनाय मानसि फाथै जाबनाय बायदि मानसि आरो बेखौनो माने लानो जायगा गैया दोननो जाय गा गैया थांलाय फैलाय मानसि नि गे ओ लामायावसो जों जिरायनो गोनां जादों आरो। थाबायलांबाय थानाय बिदि हायावसो जोङो माबायाव ट्रेननिनो बे गाख्लायग्रा सिङाव आरो ना सिङावसो जिरायनांगौ जालायनानै फैदों। बेनिफ्राय आङो माने गाबनो ओंखार गाबलायनायबो जादों आरो माने बिराद माबा मोनदों आरो। खस्थबो मोनदों आरो बेनि गेजेरजों माने आं सानदों आरो मानसैया जोङो ओ साख्रि बाख्रि एबा जिउआव थांनानै थानो थाखायनो एबा जिउखौ फोथांनानै मोजाङै फोथांनानै लाखिनो थाखायनो जोंनो मोनसे साख्रिनि नोङाबा माबा मोनसे थांना थानायनि राहा लामा नागिरनायनि नागिरनायनि थाखायनो जों बेबायदि दावबायनो गोनां जा जाबाय होननानै बेबायदि माने साननानै दुखु मोनदोंमोन आरो थेवबाबो जोङो ओ बेयाव ओ माने थांबाय इ फार्स्ट टाइमाव बेबायदि जादोंमोन बेनि उनाव नेक्स्ट टाइमाव जेबबो बेबायदि जायासै। बेनि गेजेर ओ माने बुहुद रोंगौथिखो मोनखाबाय जोङो। मा लानांगौ माबोरै थांनां गौ‌ माबायदि जानाय लोंनाय जोङो प्रिपेयार खालामनानै लांनांगौ बेफोर खो जोङो गासैखौबो मिथिखाजोबाय नालाय ओ थां बो बेनि उनाव नैथि खेब थांनायाव बेबायदि थ' मोनासै आरो। जोङो मो जाङैनो मोजां थांनानै बे दि ओ बेंगलनिफ्राय जोङो बिएडखौ मोजाङै पास खालामबोनो हादों। लोगोसेनो जोङो दावबायनायनि रोंगौथिखौबो बेनिफ्रायनो मोन नबोदों आरो। बेसोरनि ओ बेंगलाव मानसि ओ जोङो ओ बे बेंगलनि मानसिफोरा एबा सुबुंफोरा माबायदि थायो जायो बिसोरनि गाननाय जोमनाया मा बिसोर बेयाव माबायदि हारिनि मा मा हारिनि सुबुंफोरा था-थायो बिसोरनि थांना थानाय राहाया माबायदि बेफोरखौ जोङो एसेबाबो नोजोर बोनो हाबोदों आरो बेनिफ्राय जोङो बिसोरनिफ्राय गोबां रोंगौथिखौ मोनबोदों। जेरैबायदि ओ जोंनियाव जेरैबायदि ओ बेसादफोरनि बि ओ बेसेना जेरैबायदि गोबां जेरैबायदि बेसेनफ्रा ओ मैगं थाइगंनि बेसेना गोबां एबा गस्ला बायदिसिनानि बेसेना गोबां नाथाय बि सोरनियाव जोंनिख्रुइ बुहुत खमावनो जोङो मोननो हायो आरो बेसाद फोरखो। बेफोरबायदि एक्स रोंगौथिखौ जों मोनबोदों आरो। दावबायनायनि गेजेरजोंनो।
औ।
औ आ दा आंनि ओ दावबायनायनि एक्सपिरियेन्सखौ आं बे खिनियावनो फोरमाय नानै दोन्थ'नोसै नामा नोंथां। औ समाबो जाबाय ना? अ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ नोंथां।
औ।